हेलौ ओ खोना दों आंनि माथोखौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बिदि होमब्ला जों दा बर'फोरनि दामनाय देनाय आगजु आगजुफोर आरो बेफोरखौ माबायदि बानायो मा? मानिफ्राय बानायो माबा माबाफोर माफोर बायदिजों बाहायो बिनि सायाव एसे सावरायनो होमब्ला न नोंथां नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां जोबोद मोजां टपिक
अ बिदि होमब्ला नोंथाङा एसे जागायना होदो नोंथां अ नोंथांमोननि थिं ओम बे दामनाय देनायफोरखौ माबादि समाव बाहायो आरो मा मा ओ दामनाय देनाय आगजु बाहायो आरो बेफोरखौ माबादि बानायो बेनि सायाव एसे फोरमायना
औ औ नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि ओ दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै खामनि बाथ्राखौ मख'नांगोन बेजों लोगोसेनो जों सिफुंनि बाथ्राखौबो मख'नांगोन आरो ओ जोंनि बर'फ्रा गोदोनि सु समावहाय ओ सेरजाखौ गाज्रि सुबुङा दामोमोन बा बेबायदि होननानै मोनथिनायमोनब्ला मोनथिदोंमोनब्लाबो आथिखालाव जों बे सेरजाखौबो ओ जोंनि जि धोरोम ओ धोरोमनि जि आर'ज मेथाइ बेवहाय जों सेरजाखौ हुनाय नुनो मोनो बा दामनाय नुनो मोनो ओ बेजों लोगोसे सेनो जों बैसागु रंजानायफोरावहाय जों दा ओ गंगोना थरखा बेफोरखौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो
औ
ओ खामखौ होननानै बुङोब्ला जों खामखौ गुबैयै ओ खाम दाननायखौ होननानै बुङोब्ला गुबैयै दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। दंफांनिफ्रायनो बानायो जों खामखौ बे खामखौ जों ओ बानायनायाव गोबां आदब खान्थि बाहायनायखौ नुनो मोनो जों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनानो मोननाय बे खाम थुमनायावबो जों गोबां ओ नेमखान्थि दं होननानै जों खोनानो मोनबोदों बा बिजाबफ्रावबो जों बेबायदिनो मोनबोदों बे खामखौ ओ खोनानो मोननाय बायदिब्ला ओ बा जों बिजाबाव मोनबोनाय बा आबै आबौमोना बुंबोनाय आजै आजौ मोननि समनिफ्राय सोलिबोनाय बाथ्रा बायदिब्ला खामखौ जों जाहार बारियावसो थुमो होननानै बेखौ मोनथिनाय जायो ओ जेराव ओ बिजाबाव मख'नाय बादिब्ला ओ भबेन नार्जिनि बेवहाय जों खाम थुमनायखौबो ओ जि गानामोन बेबायदि होननाय मोनसे सुबुं फोथायनायखौ जों खोनानो मोनबोदों ओ बेजों लोगोसेनो ओ जों खामखौ ओ बायदिसिना रंजानाय जेरै ओ बागुरुम्बा मोसानाय ओ बा ओ बेबायदिनो खेराइ मोसानाय ओ बेवहाय जोङो खामखौ माने दामनायखौ नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसेनो जों जोंनि जि बर'नि सुबुं दोहोरोम बाथौ बे बाथौ धोहोरोमावबो जि आरज मेथाइ रोजाबो बे आरज मेथाइ रोजाबनायावबो जों बे आरज मेथाइजों लोगोसे गोरोबनानै बे खामखौ जों दामनायखौ नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसेनो जों सिफुंनि खोथाखौ मखनांगोन बे सिफुंखौ जों बे औवानिफ्राय बानायनाय जायो ओ जाय
ओ जायखौ जों औवा बिजलि होननानै बुङो बे औवानिफ्राय जों बे सिफुंखौ बानायनाय जायो ओ बे सिफुंखौबो जों ओ मोनबा बे गरं फोलंनानै बेखौ जों बानायनाय जायो।
औ
बे सिफुंखौ जों गुबैयै रंजानाय ओ जायखौ बैसागो
रंजानाय बेवहाय जों बर'फोरखौ बाहायनाय नुनो मोनबोदों। मोनसे जोंनि सुबुं फोथायनाय दं दे खुगा खुगा सोलिबोनाय। ओ सिफुंनि देंखोआव लायनो जिबौनि बिदौ बिदैयाबो गला जायो बे मोनसे जों सुबुं फोथायनाय दा खुगा फाथायनायखौबो जों मोनथिनो मोनबोदों ओ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जों थरखानि बाथ्राखौ रायखांनो हायो थरखाया मोनसे ओ औवाजों बानायनाय मोनसे आइजें बेखौ जों गुबैयै बैसागो रंजानायाव बेवहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समावहाय बे थरखानि बाहायथिया गोबां दंमोनब्लाबो आथिखालाव बेनि बाहायथिखौ जों गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो गंगोना बे गंगोनाखौबो जों औवाजोंनो बानाय होननानै मोनथियो बे गंगोनानि बाहायथिखौबो ओ जों आथिखालाव गोबां खम जाबोनायखौ नुयो बेनि सोलायै जों गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौसो जे गंगोनानि बाहायथिखौ बांसिन माने बाहायबोदों बेखौ नुनो मोनबोदों ओ बेबायदि बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय जोंनि बे बर'नि जे दोरोङारि दामग्रा देग्रा बे दामग्रा देग्रा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव माबायदि सोलिबाय दं ओ गोदो माने दोरोङारि भाबै सोलिबोबाय दं ना आथिखाल लाव मायबा मोनसे सोलायनाय नुबोदों बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन हागोन नोंथां। अह जोंनाथ गोदोनिखौ नायबोलाथ जों गोदोथ जों गोबां जोंनि हाबा हुखा ओ आरज गाबनाय जा जोंनि ओ मा मा बुङो बेखौ ओ जोंनि थानसालिफोर फोराव बेखौ जोङो गोबां दामो देनो दामो देमोन मोसानाय मुसुरनायफ्राव जोङो आथिखालाव फाय फाय एसे सोलायदों जोंनिथिं जोंनि दामनाय देनायफोरा एसे खम जोंनि माबाफोराव हाबा फोराव जों बेफोरनि दामना देना मोसा सायानै सोलाय जों हाबा हुखाफोराव जों बांसिन आथिखालाव जोङोह मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट दामनानै जों रं रानाय बानायखौ नुयो आरो जों नाथाय जोंनि गामिफोराव गोदाय जों बिसोर खाम जथा सिफुं ओ गंगना बेफोरखौ लानानै ओ जोङो हारमनियाम आरिखौ लानानै जोङो ओ मेथाइ खननानै रोजाबना रोजाबनायखौ जों नुयोमोन रंजा बाजायै जोङो मोसायोमोन जोङो। बिदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोर हाबा हुखाफोराव बिदिनो ओ बिदिनो जोंनि दरा दाना फैना लांनो फैबोला जों बेफोरखौ दामनानै बरायोमोन मोसायोमोन बेफोरखौ नु योमोन आरो आथिखालाव बेफोरफोरखौ गैलिया जोंनि नेम खान्थियाव नुनो मोनला बेफोरखौ आथिखालावथ गासैबो ओ गासैबो मा होनो ओ मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बक्स आरिखौ दामनानै अ मोसानाय मुसुरनायखौ नुयो आरो जों दा। जोंनि गामियाथ दा बेफोरो गोबां सोलायनो आरो जोंनि गामिथिंखौ बेफोर दामनाय देनाय ओ माबाफोरखौ आगजुफोरखौथ गोबां गथ'फोरा मुंबो मिथिया माबो मिथिया बेफोरखौ नुफेरा अ गासैबो जोंनि गामियाव गोम जोबनाय बायदि जादों बेफोरनि मुङि मिथिया मायाव माबायदि बाहायो बेफोरखौ एसे खम मिथिनाय जादों आथिखाल फोरखौ मानिफ्राय माबायदि बानाय बेफोरखौ मिथिया गथ'फोरा। नाथाय आथिखालाव एसे फायै फायै जोंनि गामि ओनसोलफोराव एसे जोंनि जोंनि गियान गोरों सुबुंफोरा माखासे हानजाफोरा बेफोरनि सायाव एसे नोजोर बोनानै दा जोङो जोंनि थानसालिफोराव आरज गाबबोला बेफोर गासैखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो सानफ्र आरज आरज जायो थानसालिफोराव ओ बिदिनो जोंनि खेराइ मोसानाय ओ बिदिनो हानजा थायो बेफोराव बेखौ दामनानै मोसानाय बेफोरखौ रिहा खालामबा थायो आरो बिदिनो गथ' गथायफोर खौबो बिदि लांफानाय बेफोरखौ माबायदि दामो माबायदि एसे सोलोंहोबाय दं आरोा एसे गोदोनि बायदि आरो एसे फैफैनाय बेफोर दामनाय देनायफोरखौ जोंनि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गेजेर ससेायाव बेफोर गैया जादोंमोन गैया जाबोनो हमदोंमोन दा फैयै फैयै आरो बेफोर गोदोनि बायदिनो एसे ओ थांनो हमबाय जों बेफोर दामनाय देनायफोरखौ अ बिदिनो ओ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो खाम खामफोरखौबो जों खाम जा खामफोरखौबो जों बिदिनो बिफांनिफ्राय जेरै खान्थाल बिफांनिफ्राय बानाय जोङो बिफांखौ दाननानै अ अ मा बुङो गरं खालामनानै बेखौ सान्दा फोरना दोन्ना बिदिनो बेयाव मोसौनि बिगुर बा माबानि मैसोफोरनि बिगुरखौ बेयाव। माबा जों बानायनायखौ नुयो आरो जों खामफोरखौ। जथाफोरखौ जथा जथाखौ जोंनि बे काहानिफ्राय बानायो जफाफोरखौ जोङो। आरो बे जोंनि बर'फ्रा आरो जोङो जिनस्रिं जिनस्रिंखौ बाहायो आरो थरखाखौ थ जोङो औ ववानिफ्राय बानाय बेखौथ बांसिन जोङो मा होनो? बैसागो समाव सरखारखौ जों बाहायो जोङो बैसागो मोसानो थाङोबोला बे। खौ बिदिनो सिफुं आरो सिफुाबो जोंना जेरै बाथौ दामनाय सिफुङा बि बिदिनो गरं बाना मा थायो आरो बेले बेलेग खेराइफोरबो जा मुवाफोर मोसानायफोराव गरंङा एसे बारा जायो बिदिनो आरो एसे माबा। फारागथि दं बिदि सि फुंनिबो दामनाय।
औ।
आरो बिनिफ्राय जोङो सेरजा सेरजायाथ जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाव बे सोलायबोनाय सेरजा। सेरजाया सेरजाखौथ जों बांसिनानो बिफांनिफ्राय बानायो जोङो बेखौ सेरजाखौ। आरो आथिखालावथ सेरजा जोंनि गेजेराव सेरजा बानायनो रोंनाय मानसियालाय गैला खमिजोब्बाय गासैबो माबाफोर गामि गफायाव सासे। सानै थायो मुवाफोर गामिफ सेरजा बानायनो बानायनाय मानसियानो गैला। बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खालाव दा सेरजाया बानायनाय खासे खानै थानायफोरा एसे बानायो। आरो बिदिनो जोङो सेरजानि दामनाय माबाफोर धेनु बायदि दिरुं खानानै बेखौ बानायो जोङो। बांसिना जोङो जोंनि दामनाय-देनाय फोरखो मिथिगानिफाय मोननाय सोरजिंनिफ्रायनो जों बानायो आरो जों बुंनो थाङोब्ला। जेराव औवानिफ्राय दंफांनिफ्राय बे गासैबो बेफोरमुवाखौ बाहायनाय जायोमोन। आरो जोङो जोंनि बर'फ्राव बाहायो हारमुनियाम हारमनियामथ' गोदो जोंनि। बर'नि नङामोन होनबाबो बुंजायो नाथाय जोङो बेफोरखौ बाहायो हारमुनियामखोबो। हारमुनियामखौ जों बिदि बानायनो रोङा जों गुबुननिफ्राय बायनासो लाबोयो बेखौ हारमनियामखौ। खालामनाय जों बेखौ बाहायो जों हारमुनियामखौ
औ बिदिनो जोंनि दामनाय देनायफोरा आरो जोबोर मिलौदो मोजां जायो। बे दामनाय देनायफोरखौ आरो बिदिनो जों दा। आथिखालाव जोङो हाबा हुायाबो जों आर'ज गाबनाय बा माबा खालामनायफ्राव दा बाहायनाय जाबाय आरो जोंनि आथिखालाव। जोंनि बेफोरखौ गोदो बाहायोमोन नाथाय गेजेर ससे एसे गैया जादोंमोन दा। बाहायफिननाय जाबाय आरो मोजाङै बेफोर नेमखान्थि बायदिनो। बेफोरखौ बाहायबोदो आरो दा बेफोर खौ जाहाथे बेफोर गोमालाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थाबाय थाथों ओ बिनि थाखाय जोंफोर बा आहाइ आथिखालाव गोबां जों मिथिं दावथिंफोरावबो जों गोहो दामनानै मुसुरनानै मोसानायखो जों नुयो बिहरनानै बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो जों।
आरो बिदिनो जों बेफोर दामनाय देनायफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगोन जों इयुन जोलैफोरनो मिथिनांगोन बेफोरो मा। बेखौ माबायदि जों बाहायो माबायदि दामो जों बेखौ फोरोंहोनांगोन आरो आथिखालाव जों होमब्लासो जोंनि बेफोर दामनाय देनायफ्रा उनाव लागोन थांना थागोन आरो। जोंनि गेजेराव अ नोंथां ओ जोंहा समा समा जाबाय जों बेखनोवसो दोनथ'निसै होनबाना नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिफ्राय बे बर'नि जि दामनाय देनाय ओ बेेनि गियान खौ मोननो हानानै नोंथांनिफ्राय ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनिखायनो नोंथांसिम रोजा रोजा साबा यखर बावनाय थाबाय।
गोजोनथों नोंथां